अ हेल'
औ खोनाबाय दा मोजाङैनो औ
औ
बिदिब्ला जों टपिकनि सायाव रायज्लायनोसै ना?
औ‌ औ दे जायो।
नोंथांनि ओ माने ओ फरायनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
अ आंनिया फार्स्ट फार्स्टनिफ्राय बोरै बोरै जाबोनाय अ आंनिया थारमानि माबा आङो फार्स्ट फरायजेननाया जोंनि गामिनि एल पि स्कुलावनो फरायदों आरो बर' मिदियामावनो फरायनाय ओमफ्राय बर' मिदियामनिफ्राय फरायखांनानै क्लास फाइभआव जेनेबा गबोबाय गबोनानै प्राइभेट स्कुल दङ जोंनि खाथ याव बे प्राइभेट इस्कुलाव फराय फैदों आरो आं। माबा क्लास सेभेनसिम फरायनाय आरो ओमफ्राय क्लास ओइदाव जोंनि क'क्राझाराव मोन। इउ एन एका दमि दंना बर' बर' मिदियामनि बेबो बे फैबाय क्लास ओइटआव। क्लास ऐइदनिफ्राय दाना क्लास मेट्रिक पास जाखांनानै आं गुवाहाटिआव फराय हैदों।
अ गुहाटिआव।
औ गुवाहाटिनि साय बिगासाव फराय हैदों आङो
औ-औ
साय बिगासनिफ्राय पास जाखांनानै इआव इनजिन एकजाम होदोंमोन आंङो इनजिनारिं एकजामाव जरहादाव मोनहैदोंमोन‌ आङो आमफ्राय जर जरहादाव थांनाय जायासै आरो। अ जरहाटा गोजानबो जायो नालाय जोंना क'क्राझारनिफ्राय गोजानबो जायोना। जरहाटा ओंखायनो थांनाय जायासै आरो जरहाटाव। ओमफ्राय बे एग्जाम होबावनानै जेनबा सि डाब्लि इ आव मोनहैदोंमोन दाना सिदाबलिनिफ्रायखौ लानाय जायासै ओमफ्राय जि डाब्लिउआव फार्स्ट ओरैनो फास्ट मार्क मोनबाय आरो ओमफ्राय सि आइटियावनो मोननाय जाबाय सि आइथियाव जों कक्राझारावनो लाबाय आरो आं
औ औ
दा कमप्लिट खालामनानै दं आरो इमथिखौथ लाथनाय जायासै ओम दा बिसिम जाबाय जाबायानो जानानै दं आरो ओमफ्राय नै दा कचिं लागासिनो आरो बेनो नोंनिया खिथादो एसे औ
आंनिया ओ आंबो एल पि स्कुलाव गामियावनो फरायदो जों गामियावनो बर मिडियामाव बेनिफ्राय आरो एम इ खौ जोंनि रंनिया खाथियाव फरायदों बेबो एम इ प्लास हाइ स्कुलबो दोंखायोमोन आरो बेयावनो क्लास तेस तेनसिम सिम फरायबाय बेनि उनाव मेट्रिक होखांनायनि उ नाव ओ आङो तामुलपुराव लादोंमोन एडमिसन हायार सेकेणडारिखौ बेनिफ्राय तामुलपुर कमारस कलेज आव लादोंमोन बेनिफ्राय आरो ओहोम डिग्रिखौ ओ रङिया कलेजाव लादो
औ
ओमफ्राय रङिया कलेजाव बर मेजर लानानै बेयाव लाखांनायनि उनाव आरो दा गुवाहाटीयाव मास्टार्स खालामदो गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव ओमफ्राय थांनाय बोसोर राव जाबाय बेनिफ्राय बेयाव जाखांनायनि उनाव नैबे दिप्लमा कर्सखो लाफैदों आरो बेलटलायाव तेन मान दा बे थ नैबे मासावनो जोबसिगोन बेनि उनाव दायो बिएद लानो सानदों आरो बिनि उनाव
खालामनायनि थांखि दंमोन
औ दङ फि एस दि खौथ सानगासिनो माने आङो फार्स्ट बि क्लियार खालामना लानो नागिरदों आरो आं माने आजिखालि थ बिएदखौ नां ना नंअाबा पिएसदिनि उनाव बिएद खामायबा एसे माने लेट जायो आरो
औ एसे लेट जायो औ बेखौ खालामखानो हायोब मोजां आरो बि एड खौ औ
खामबाय थानायावनो खामबाय थानायावनो बि एड दो माने टेट होनानै साख'रि मोनबाबो पि ओच डि खो खामनो हाबाय थायोना बेनिखायनो बेबायदिनो खामनो सानदो आरो बेनिखायनो आङो माने पि ओच डि नि एप्लाइबो खामाखै इनिफ्राय बाखि आंनि-आंनि क्लासमेटफोराथ' पि ओच डि मोनजोब्बायानो
औ-औ-औ-औ मोजाङानो औ
खालि सासे मोनबावदो बेयाव ओ बड'लेण्डआव मोनदो आरो बियो बद' दिपारमेन्टाव आरो नैयाव गुवाहाटी इउनिभारसिटिआव सेआ फक्लर खासे एम आइ एल आव मोनजोब्बाय आरो इसो ओमफ्राय आं सानदो ओम बि एड खो आं खामग्रोनो सानदो आरो बिसोर बुंबाय हादो पि ओच डि खोनो खाम होननानै ओमफाय आं बुंदो खामगोन र' होननानै ओमफाय बि एड दा आङो बिदिनो खामगोन होनना सानदो पि ओच डि खामनायाथ' सिमां-सिमां बा आरो माने उन्दैनिफ्रायनो सानगास
औ-औ-औ मोजाङानो।
जायोना जाया उनाव जायाबा प्राइभेट स्कुलाव हाबना थासिगोन
जायो दे मानो जाया जानो। ज' नाजा बोनानै माष्टार कमप्लिथ जादों हाबायना औ आरो लोगोफ्राबो मोजां-मोजां जोबदों
ओ लोगोफोरा ओ जायखिया लोगोफोरा जोंनि कलेज रङियानिफ्राय फैनायफोरा ओ माने मोजाङानो जाजोब्बाय आरो बिसोरो।
औ औ।
खायनो गावसोरबो आंखो बुंबाय थायो आरो।
औ दा नेट औ दा नेटनिखौ एप्लाइ खालामाखै नामा?
नेटखौ दा एफलाय खनथ'वाखैनो।
अ खालामदो खालामदो नै खालामदो जोबसिगोनसो दां माबाया टाइमाबो बांद्राय गोबाव गैलानदां लासआवबा थारमाने माबायाबो नांहैनो नागिरा ना सारभार डाउन जायो औ।
इबारनियाथ' प्रसेसनो बेलेग खालामदों खोमा गोबां माबा माबि बानायनो नांगो।
एबा आं ओ आं दाख्लै सासे लोगोखौ बानायनानै होदोंमोन बांद्राय बेबादिबो मुंद्रायामोन एसे थिग माबानि सिगांनि बादियानो मोनदों आङो। एप्लाइ खालामनाया थारमाने सासे लोगो लाइभ फट' नांलाया। ओ नोंनि फट' मा पासपर्ड फट'ल' ओमफ्राय सिगनिसार नांगौ आरो।
आ सासे लोगो आरो नांगो इब बेलोगखो
ए आं दाखै बानायनायाव सासे लोगोनिखौ बानायना होदोंमोनना बेनिखौ आं बेनिखौनो बिजाखौनो थारमाने दासो मा जाखोथाय उनावहाय सोलायफिननोबो हागौ खोमा
आंनिया माने सिगां सिगां आं खालामामाखै गाव मे बेलेग खालामामना होबाय थायोमोन माने फिस गुसिखौबो माबा जिरेब मोननाय लोगो लोगोनो माने होआलै गोदान गोदान हो से माने वान इयार निउ इयार थांनायनि उनावसो माने लायो आरो।
अ नोंनिया थारमाने आवास एसे ब्रेक जाबाय थानो नागिरदोंदों।
नि औ खोनांगोन खोनादो।
औ दा खोनाबाय नङा एसे एसे आवासा बे जाबाय थानो नागिरदों होनदां।
अ मोनोबा जाबाय थादो नेटआ थ' दोङो।
नेदा एसे प्रब्लम दां ओंखायनो। दा खोनाबाय दे मोजाङै।
अ अ।
औ।
खोनाबाय।
औ दा खोनाबाय दे औ खोनाबाय। सिगांनि समखौ गोसोखाङो ना गोसोखाङा दा आवगोल गारबोनाय।
गोसोखांङो स्कुल लाइफफोरखो उम। स्कुल लाइफनियाथ' लोगोफोरानो हाबा जाजोबबाय।
अ हाबा जाजोब्बाय माखासे।
माखासे माने बयसफोरा जायाखै सिख्लाफोरा जाबाय आरो माबानियाबो उम जोंनिया दा मासथास बिनिया सासेबो जायाथवाखै बेनिफ्राय डिग्रिनिया साब्रैआनो जाबाय।
अ ओम
बेनिफ्राय माने साब्रै जाबाय इनिफ्राय आरो हौवासाफोरा मा साख्रि मोनबाय। सोरबा सोरबि एमे लाइफ। फोरा एम ए लानायफोर आरो दा जों पि ओस डि सो मोनबाय सोरबा सोरबि इदिनो।
औ मोन मोनबाथ' मोजां पि ओस डि निया जि आर एफबो नांबा
औ औ मोजाङानो उम उम फैसा मोनो ओमफ्राय दाथ' बारायबावबायसो सिगां खममोन। दा फिफ्टि प्लास होनना बुंदों आरो।
फोर लुनाय खोनादोंमोन दा
ओहो फिफ्टि प्लास जागोन होन्ना बुंदोंमोन आरो आब' सासे बड'लेण्डआव हाबनाय दाखालि मोनदों आरो इसोर दाखालि। खालि बेनिफ्राय बुंदोंमोनना। मोजांङानो।
औ।
स्टुदेन्टफोरनि थाखाय थाबनो फैसा खामायनाया बेनो आरो।
औ औ पिज दि ना माबा थाइटेल थाइटेलबो मोनहैबाय ओरैनो मोनलांबाय थाबायबो ना।
ओम।
खिन्थु खिन्थु बिसनिया एसे मा जेनेबा टिचारफ्रा एसे एसे माखौबा माखौबा जुनियरफोरखौ फोरोंनो थिहरो ना इसो
अ थिनो थिनो ख्लास खामनो होयो।
ओम क्लास खालामनो थिनहरो।
गुवाहाटिनियाथ' थिंखाजोबो सब दिडिपार्टमेन्टनिया।
औ औ बड'लेण्डआथ' बांद्राय थिनाय नङा बेयो खिन्थु नों गुवाथिनियाथ' थिनखागोन।
औथ' माने जो आंनि ओं आंनि लोगोफोरा दा एसामिस बर' मिडियामाव फरायनायानो दा एसामिसदो इंलिसदो बुजाय नांगोन बिसोर। क्लास खालामो ओम ओ गवा इसोखो क्लाजोबग्रोयो फासताव सिक्स मान
गावसोरखौ क्लासआव क्लास खालामनानै माबाग्रोबाय बुजायोमा
अ बुजायग्रोयो गावसरखो क्लास खामनायनि उनाव ओम ओम। मानो दा इसोरो ओ फक्लरआव मोननायफोरनिया क्लास जाथ'खैनो माबायाव इसोरो फेब्रुवारि मा जानुवारि मोनबाबो जुन जुनावबो आरो लाबावगोन ना बिदि ज' खालामगोन होनना बुंदो। दा आरो ओंखारबावगोन ना।
औ औ औ।
तारमाने माने जि आर एफ थानायफोरनिमोन ओमफ्राय दा आरो नेट थानायफोरनिबो ओंखारो नालाय नेट नेटवर्कदो सम मोननाय खिसुमान। खस्थ' जायो आरो नेट लदोबा फैसाया मोनाना बेबायदि। नेटजों लाबा लस्त जायो खिन्थु ओरैनो एक्सट्रा फैसा फैनाय थायोबा टाइटेलनि थाखाय लानो हायो।
औ टाइटेलनि थाखायबो नांगौ आरो बे एखमबा नों जेनबा नों दस्रायावबो मास्त मावहैयोबा एसे पी एच डी हिसाबै नोंनो एसे माबासिन होयो नालाय औ औ ना नामाबो थाबाय नालाय एसे मोजांसिन जायो आरो दाना प्रफेसारा बांसिनानो पी एच डी थाजोबखायो नालाय
अम अम अम थाखा
होनजोबो ना बिसोर गावसोरो
औ
बे एसे एरै गैयाबाबो माने टिचार्सफोरनि बा बेलेग खामानि मावनायफोरनि थाखाय मोजां जायो आरो।
औ दे होमबा थाथ'दो मिथिबाय ओंखाम जागोनसै आं औ दे